खुलुमबाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। खोनादोंना नोंथाङा
उम दे
औ नोंथांखौ कल खालामहर हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां जों आङो मो ओ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनि सायाव बा बे आयदानि सायाव नोंथांजों ओ सावरायनो थाखाय थाखाय आं नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादों
अ सावराव जागोन दे नोंथां
औ दा गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जोंनि आंगो बर नि हारिनि जोंहा गाननाय खसाब दंखायो ओ जायखौ जों बर' आइजोफोरा ओ दखना गानो एबा जोंनि बर' सेंग्राफोरा गामसा गानो जोंनि ओ जों थ मिन थिखायो बयबो नङाना? जे बरफोरनियाव जे दखनाया मोननै रोखोमनि थायो नंगौना दा बे मोनस सेया जाहैबाय जायखौ अग्रं दखना होननानै बुंनाय जायो आरो मोनसे सेया जाहैबाय लांगा दखना दा जोङो अग्रं दखनाखौ बांसिनानो ओ सान जानि बरफोरा गाननाय जायो ओ सानजारि जाय खौ बुङो आरो बै जे द खना लांगा दख खना बेखौहाय बे कक्राझारनि बैथिंहाय गाननायखौ जों नुनो मोनो
औ औ औ नंगौ
औ बांसिन दानि जौगाफुनाय आ बे माबायावहाय आ जोंनि बर आइजोफोरा बांसिन सिनानो जोङो दखनाखौ गाननो लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो बांसिनखौनो जों अग्रं दखनाखौ आ नआव थानायाव गाननायखौसो जों नुनो मोनसै दानि जुग गाव जों बेव ग्रंखौ सरासनस्रा बहाबा थांनायाव बिदियाव गाननायखौ नुनो मोनला गोदो ओ गोदो जोंनि आबै आबौ मोना ओ गावसोरनि खोनानाय बादिब्ला हाबायावबो बिसोरो अग्रं दख'ना गाननानैनो हाबा जानानै फैनायमोन आरो दा नंगौ आरो बैफोर दख'नाफोरखौ बा गामसाफोरखौ बा जोमग्राफोरखौ जोंनि बर' आइजो फोरा गावसोरनो गावसोरनि आखाइ जोंनो दानानै बेफोरखौ ओ बुथुमनानै लायोमोन। एबा बेफोर गावनि आखाइजोंनो दानानै बिसोरो गान-गानोमोन। दा नाथाय, औ आथिखालनि जुगाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनसै बांसिनानो दानायनिख्रुइ हाथाय गलायाव मोननाय बायनानै मोननाय मेसिनाव दानाय बेफोरखौहाय गाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो। नंगौना? दा औ नोंथाङा बै जोंनि माखासे दख'नानि सोमोन्दै बा दख'नानि आगरफोरनि सोमोन्दै इसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां आंथ' बारा बेनि सोमोन्दै बारा रोङा थेवबो नोंथाङा थिनबाय जेब्ला आङो एसे फोरमायना होनोसै। बिदि बा जोङो दख'ना होनोब्ला जोङो दख'नाखौहाय जोङो खुन्दुंनिबो पलिस्टारनि जोङो बेलेग बेलेग रोखोमनि मोननो हायो आरो। जोङो जा दख'नाया खुन्दुंनि जागोन अ‌ लकेल जागोन दां जों आखायजों दांनानैनो मिथिनो मोनगोन जे बियो खुन्दुंनिबा मोजां दख'ना। बे हिसाबै बे दख'नानि दामाबो एसे बुरजा जायो आरो। आरो जों बे दखनाखौ गाननानै थान्दा आराम मोजां मोनो आरो जा खुन्दुंनि दख'ना थागोन लकेल पियर बे दख'ना थागोन बेयो मोजां जायो आरो। आरो दानि जुगावथ' अ दख'नाफोरा बांसिनानो अ माहोनो थाय दुुब्लिकेट आं एबा पलेस्टार अ खुन्दुं फोरजोंसो दाननाय जायो। जायखौ जोङो अ पलिस्टार अ बायदि बायदि होननानै बुंनाय जायो। आं खुन्दुं नि नामफोरखौबो बारा रोङा अ थेवबो जा आं- मेलेमजों जा जाखौ हमदांना मोनदो बेखौसो नोंथांनि सिगाङाव सावरायनोसै आरो
औ सावरायजागोन नोंथां
खनाखौ जोङो गाननांगौ। जोङो दख'ना गाननाया जोंनि थाखाय मोजां मानो होनोमब्ला जोंनि हारिखौ अ दावगाहोनो थाखाय जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो दख'नाखौ गाननांगौ जोंनि हारिनि बे सिनायथि आरो दख'नाजों लोगोसे जोंनि आर'नाइ जा आर'नाइ नोंथाङा मिथिखागौ आर'नाइखौ जोंनि गासै जों बर' हारियाथ' मिथिखायो जोंनि बेलेग हारिफोराबो जों जा जों आर'नाइ लागोन अब्ला जोंखौ मिथिखायो आरो बे मानसिया बर' बा बर' हारिनिफ्राय फैदों बिदि होननानै जोंनि सिनायथि हिसाबै आर'नाइखौबो जोङो बर' हारिनि सिनायथि बे आर'नाइाबो खम दामिनि दाम बुरजानि थायो। ओ बिदिनो जोङो ओ दाम बुरजानिखौहाय मोजां लानानै मोजां मोनो आरो आगरफोराहाय जे मोजां आखाइजों दानाय थायो। दानिया थ' बांसिनानो मेसिं मिसिंदोसो दायो नालाय जिफोरखौ अ बिदिनो अ जा आखाय दायो बियो मोजांसिन आरो।
औ औ
दानि आरो दख'नानि बागैबो जोंनि दा दा जेनेरेसनाव बांसिनानो जों दख'नाखौ गाननाय नुनो मोनला बांसिन बांसिनानो ओम कु- ति लंपेन्ट सारत बेफोरखौसो गाननाय नुयो मानो जोङा आसलथे जोङो दखनाखौसो गाननांगौ। औ नोंथाङाबो एसे बेनि तेव अ फोरमायना होनना हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा बुंलां गोबां मोजां मोजां बाथ्राखौ बुंलांबाय जे दख'नानि बादै बा दख'नाया जोंनि हारिखौ बा फोथांना लाखिनायाव बा मदद होयो जों जों औ जोंखौ ओ जों बै दख'नाजोंनो जों मोनसे हारिनि बा बर' हारिनि होननानै जोङो गावसोरखौनो सिनायथि होनो हायो बे दख'नानि गेजेरजों आरो नोंथाङा एसे आगोलाव बुंलांबाय जे आर'नाइ नंगौ बे आर'नाइनि गेजेरजों जोङो जों बर' हारिनि होननानै जोङो सिनायथि मोननो हायो ओ दा गोदो गोदायहाय मोनसे ओ जोङो सल' औ खोनादों खोनादोंना नोंथाङा औ औ गोदो नि दिनाव जोङो सल' फोराव जोङो मोनथिनानै मोनो खोनानानै मोनो नंगौना सल'फोराव बा गोदो गोदायनि जि जोंनि बर'फोराबोथ' राजा दं दंमोन मोनसे समाव बा राइज जो दङमोन दा बिदियाव जोंनि ओ बर' जोहोलावफोरा दावहा नांनो थाङोब्ला जोंनि बर' आइजो फुरा ओ बिसोरो मा खालामोमोन हरसेनि गेजेरावनो बिसोरो बै आर'नाइखौ जोहोलावफोरनो ओ नेरसोन हिसाबै बा गावसोरनि ओ बे दावहा नांनो थांनायाव जे बोलो हिसाबै बिसोरनो ओ गानहोहरोमोन हरसेनि गेजेराव दानानै ओ नाथाय औ आथिखालनि जुगावथ' जोङो बांसिनानो मिसि फनाव नोंथाङा बुंलाङो बाय एसे आवगायाव बे मिसिनाव दानायखौसो लानायखौ नुसै नंगौ दङ ओ खाय खायफा खायफा ओनसोलफोराव दिनैसिमबो दायो आखाइजों खस्थ'यै दानानै फानो आरो नंगौ बे आखाइजों दानायनि बेसेना एसे गोबांसिन जायो आरो बेनि जिथुनिखि ओ दानायनि जि मानो खस्थ' दङ बा अननाय दङ बेयाव हाबजोबनानै थायो जों जायखौ दानि जुगाव जों नुनो मोननो थांलिया आरो जों बै जे ओ मोनसे सल' दङ ना आसागि बैसागिनि सल' जों बिनि फ्रायबो मोनसे ना मोनहरो जे नंगौ बर'फोरनि गेजेराव बै मोनसे समाव जोङो बै जि दानाय लुनायफोराव जोबोरैनो आखा फाखामोन जि दानायानो होन बा आगर एरखांनायानो होन गोबाङैनो आखा फाखामोन जोंनि बर'नि आइजोफोरा आ दा बे बेलायाव बहाबा जुदि सोरखौबा ना बै सोरबा सेंग्राया बा सोरबा सेंग्रानि न'खर न'खरनि सुबुंफोरा जुदि खैना नायनो फैयौब्ला बेखौ जि दानो गोरों नङाब्लाथाय लाङामोन होननाय खोनायोमोन दा ओ नाथाय आथिखालनि जुगावथ' बिदि सोलिला खोनाया बो ना नाथाय गोदो गो दाय मा खालामोमोनजे बे दानो रोंथारनांगौमोन आरो। ना आ-आरो
दानिया गासैबो रेडिमेड मोनो आरो जोङो मोननो हायो। खहजैनो फैसा थाब्लानो जों बेफोर खौ गासैखौबो बायनानै लानो हायो। बेनिखायनो जों दानिया जों अ दा जेनेरेसननि जा अ ओ सिख्लाफोरा बेफोरखौ दानाय लुनायाव आखा फाखा नङा आरो न आखा फाखा नङिखौ जों नुनो मोनो जे। जोंनि ओनसोलावहाय।
औ औ। नंगौ आरो औ।
फोरनिया औ हौवाफोरनि जि बोन होनोब्ला अ गामसा बि बिसोरनाबो गामसा। थायो बेफोरखौबो जोङो न'आवनो दाना लानो हायो। उहुम नोंगौना आरो जा फालि मान फालि फालि फिसा बेफोरावबो जो आगर एरनानै न'आवनो दानानै लानो हायो अग्रंखौबोहाय जोङो न'आवनो दाना लानो हायो।
औ नंगौ।
बियो बेसेन गोसा जायो नालाय जों न'आवनो दाना लाबा एसे खस्थ' जागोन नाथाय बियो गाननानै मोजां
हो औ नंगौ नोंथां।
ओ।
बिदिनो इन्दि इन्दिहि इन्दिफि इन्दिहिनि बेसेनखौ थ नोंथाङा मोनथि खायो अ बिराद दाम गोसा बियो अ बेफोरखौथ' जोङो ओम। बे ओनसोलाव आं दासिमबो आं जोमफेरनो मोनाखै आङो दांफेरनो मोनबाय नाथाय अ बियो अ। नोंगौ बिराद खस्थ'यै लुनाय दानाय जायो बेखौ। बिनिखायनो बेहा अ बेस सेनासथिग गोसो जायो आर
उम औ औ नंगौ थारैनो। आरो बे इन्दिनि जिया जोंनि हाबाफोरावबो बाहायजायोमोन। जों खैना आरो दराया जेब्ला जि जोमो जि खावखायो अब्ला बै इन्दिनि जिख खौ नांगौ जायोमोन। नाआरो गोदो गोदायनि दिनाव। औ। आरो जोंनि बर' आइजो फोरानो बे गोदो गोदोथ' बिदि ओ हाथाय बाजाराव बायना मोननाय बै गाब फोरखौ जों गाबखौ होआमोन जोङो बिफांफोरनिफ्रायनो बिफांनि बिगुरनिफ्राय बा बिफांनि फिथाइनिफ्राय बिलाइनिफ्राय रोदानिफ्राय बे बे फोर गाबफोरखौ ओ बे खुन्दुंआव गानानै गाहोनानै जोङो बाय दि रोखोमनि गाबजों जोङो
औ।
बा जोमग्राफोरखौ दिहुननानै लायोमोन आरो ना?
औ जोङो दा ओ जि जिनि बागै जोङो जा जोङो फेमासखौ बुंनो होमबाथाय जोङो जिखौ जि जा जायगायाव जों जि मोनो बेयोनो जाबाय सवालकुसि बेवहाय बुहुत रोखोमनि पाट, मुगा आरो इन्दि गासै नि रख' गासैबो रोखोमनि जि खौ मोननाय जायो। अ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय कलखौ दोन्थ' जासिगोन नामा औ नोंथांजों रायज्लायनानै आङो गोजोननायनो मोनबाय औ। औ दे बिदिब्ला औ।